हेल' खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
उम नोंथाङालाय मा खालामदों दायो?
आङो नै न'नि बारान्दायाव जिरायनानै दङ'।
उम
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै जिरायनानै दंथ'यो।
उम
उम
खबरफोरा मादि नोंथां?
मोजाङानो आंनाबो नोंनालाय?
औ।
नोंनालाय बोरै नोंथां?
ओ आंनाबो खबरफोरा मोजाङानो।
उ ओमफ्राय ना ओंख्रि जाखो?
ओ जाथ'वाखै नोंथां जाहा संगासिनो दंसो। मेगिसो संनो नागिरदों।
औ।
नोंथाङालाय?
जोंनाबो माबासो इदिनो आलु फ्रायफोर एवलाबायदों खोमा बिमाया।
औ।
न'खरालाय सोर सोर दं नोंसा नोंथां?
ओ न'खराव गासिबो दङ' दंनाया।
उ। साबैसे दं?
जोंहा साब्रै।
हा?
मा होनदों नोंथां? हेलौ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां।
ओं साबैसे दं होनदों? मोजां खोनायाखै आं।
ओ सा- साब्रैयानो दंजोबो।
उ
खोनायाखै नोंथां?
खोनादों दासो। हेलौ
साब्रैबो दंजोबो नोंथां।
औ नोंथांना नेटआ एसे स्ल' जादों।
औ जानायालाय जाथ'आखैमोन नोंथां।
उ
नोंथाङा खोनायाखै?
ओं दासो खोनादों नोंथां।
औ नोंथांमोनालाय न'आव दा सोर सोर दङ'?
जोंनाबो साब्रैयानो नोंथां बिदिनो बिमा-बिफा बिनानाव ओमफ्राय आं।
औ।
होम
जेरावबो बेरायथ'आखै नामा नोंथां?
बेरायनायालाय इदिनो दैज्लां बोथोर नालाय बेरायनो मोनथ'वाखै नोंथां आं नोंथांनाव माबा मोनसे सोंगौमोन आरो फ्रि टाइमबा।
औ नोंथां बुं दे।
ओम इदिनो नोंथाङा जेरै दैज्लां बोथोरावथ' बिराद दै लोमदों नालाय बबेबा बबेबा जायगायावहाय बेफोरनि बागै मा बुंनो सानदों नोङो
अ दै लोमनायफोरखौथ' आं जेबो बुंनो हानाय नङा नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राफोर आरोना मानोना ओम दैबानाजोंथ' जोबोद ओ सेस जालांजोबो बायना हा हुफोराबो गैला सोरनाबा सोरनाबा न' सिङाव दै लोमजोबनानै थानो जायगा गैयि जादों आरो सोरनाबा दै लोमनानै बिदिनो माइ गायनाय फोरा सेस दैजों बुखारलांजोबदों जोबोद खहा जादों ना नोंथां ओम आर रो इदिनो लामा-सामाफोराबो जोबोद बायजोबदों गुबुन गुबुन ओ रेल साइथिंफ्राबो बायनो हमदोंना नोंथां जोबोद ओ माने औ
जोबोद ख'हा खालामदों आरोना दै बानाया
औ
आरो जों गामियावबो ओ जोंनि एसे बिथोरथिं थानाय जायगायावबो ओ न' न' सिङावनो दै हाबगुलायदों
उम
आरोथ' ओ सोरनिबा न'खराव अमा मासे जोनोम जानो नागिरदोंमोन आरो ना ओमफाय बे अमा ओ अमा फिसाफोरा हरावनो जोनोम जानानै माबामोन आरो जोनोम जानानै दैबानाजोंनो थैलांजोबबाय
आयै अनथाव-बाथावनो
जोबोद दुखुुनांथाव आरो गोबां ख'हाबो खालामबाय आरोना इहाय
ओम बे दै बानायानो जाजोबबाय आरो मानसिफोरखौ
औ
एफा खस्थ' फिनायखौनो
औ
ओम हेलौ नोंथां
औ नोंथां बुं दे
नोंथांमोनहा दा इदिनो नाफोर फिसिगोन ना फिया न'फ्राव?
ओम नाखौलाय न'आव फियो नोंथां
ओम मा मा ना फियो?
हो
मा मा ना फियो?
जोंहालाय ग्रासकाप ओ ओमफ्राय कमनखार्प ओमफ्राय ओ मागुर मागुर फियो आरो ओमफाय थायलेण्डबो फिनाय जायो न'आव
ओम
बेफोरखौनो फिनाय जायो आरोना दाख्लैसो फुवानफोरखौ हगारनानै बायनानै हगारजोबदों
ओम
नोंथांमोनालाय?
जोंनाबो बेबायदिनो नोंथां बिदिनो ग्रासखाब ओमफाय चाइना फुथिफोर इदिनो फियो आरो जापानिफोर
औ औ
फोर ओं
औ
दाथ' बिराद खरान जासावदोंना सानब्रैसो
औ नोंथां जोबोद खोरान जादों नोंथांमोननिथिंथ' जोबोद बोरि जायगा ना?
ओ नोंथां गैया दैयानो थाया माइआनो
थाबाय बे
माहो रानला जोबबाय अबावबा अबावबाथ' सोमखाङाखैनो।
औ
खस्थ'बो जायोना नोंथां जोबोद खहाबो खालामोना अखा हैया।
सोरबा सोरबाथ' दासिमबो खोथियाखौनो फुनो मोनाखै अखा हयैनि थाखाय
औ नोंथांमोनथिं गोरान खेथिबो गायनाय जायो खोमा ना?
गायनायालाय बिदिनो मैगं थाइगंफोरबो गायो गोरान खिथिफोर
नोंथांमोननाव आमलाय गैगो ना गैया आमलाय फिफां?
जोंनाव गैनायाथ' गैया नोंथां इदिनो सफारिफोर थाइजौफोर जुमब्रा बिदिनो खान्थालफोर दङ आरो। जलफिफोर नोंथांमोनहावलाय मा मा जातनि फिथाइफोर दङ?
जोंहानावबो बिदिनो जलफि काब्रेंगा ओमफाय थायजौ आमलाय
खान्थाल थालिर बिदिनो दङ आरोना।
औ
आदबा मालाबा‌ जाफै नोंथां न गै थाखाब
थां
नोंथाङा जेरावबो‌ बेरायथाराखै नामा?
बेरायनायालाय बेरायाखै नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय माइ गायनाय जेरै माइ गायनांदों खोथियाबो फुनांदों बिनि थाखायनो बेरायनो मोनाखै आरो सान्दुं गो फिसाबो ना अखाबो हादों। नोंथाङालाय बेरायहैयाखै?
आंबो बेरायथ'नाय जायाखै नोंथां ओ दिनैसो माइ खौ माने गायखांनाय जादों आरोना खाथि खालायाव बिदिनो न'आवथ' गायखांबाय खाथि खालायाव इदिनो माने बोरैलाय नायालासे नो बोरै थाबाय थानोना नोंथां न' खाथियाव गायालासिनो बेखायनोथ' ओ‌ न' खाथियाव बिदिनो हाजिरा गायहैदोंमोन आरो।
उम मानसिबो मोनाना
औ औ दाथ' मानसिबो मोना आरो जोबोर सानदुंबो ना सान्दुङाथ' इदिनो हाजिरा मावनोबो बायो जोबोद खस्थ' जायोना। गरमजों उम
सान्दुं‌ उम सान्दुं दुंनानै एसे बार बास्रोबालाय एसे मोजां।
औ बिदिबालाय हायो नोंथां हायो आरो बो बोथोराबो जोबोद खर' खरान जाबाय। नोंथाङालाय दिनै मा मा खालामनाय?
दिनै आङो इदिनो दफा बिदिनो माइ फुदों आरो
औ।
औ नोंथाङालाय?
ओ आंबो माइ फुहैदों दहाय फुङाव ओमफ्राय बेलासियाव बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दंमोन आरो। अ बेलासियावबा आङो माइ गायहैदोंमोन।
उम उम।
गोसोम जाजोबथारबायलै नोंथां माइ गायै गायै आङा।
दैज्लां बोथोराव बिदिनो बयबो जासावजोबदों बिदिनो।
औ।
मेसें बोथोरबासो साबस्रांसिगोन ना नोंथा
औ मेसें बोथोराबो मोजां ओमफ्राय मेसें बोथोरावबो बिदिनो सिखारनो बायो गोजांनायजोंनो।
औ।
उम बेबो मोनसे बोथोर बोथोर हिसाबै मोन सेबा मोनसे जाखायोना नोंथां।
औ। आरो बे मेसें बोथोरावबो माइबो हानांगौ जाहैबाय
औ होनबाबो जों बांद्राय हानाय जायो आरो माइ उम।
नोंथाङालाय लोखि फुजाखौ बांसिन मोजां मोनो ना दुर्गा फुजाखौ बांसिन मोजांसिन मोनो?
आङो बांसिन ओ बिदिथ' आङो ओ बुंनो हाया माने लोक्षि दुर्गाया मोजां होननानै मोननैबो मोजां आरो ना नोंथां। औ।
ओम। नोंथां।
औ नोंथां।
दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन ना?
औ दे नोंथां दे।
ओं दे होमबा।
दे।